औ खोनादोंना? औ नोंथां माने नोंथांजों बे जोंनि बे बर' हारिनि मागो दमासि फोरबोफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे सावरायजागोन जेबो उसुबिदा गैया
औ बिदिब्ला जों एसे सावरायनायावनो आवगायलांसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे
औ नोंथां जोंनि बे बर' हारियाथ' माने गोबां मा होनो गामिफ्राबो गुबुन गुबुन आरो समाजफ्राबो माने एसे आलदा आलदा ने नेमखान्थिफोर थायोना। दा बेबायदिनो जेनेबा गासि गासिब गामियावनो माने बर'फोरानो बा जोंनि बे मागो दमासि होन फालियो नंङा होमबा। बे जानुवारि इंराजिनि बे जानुवारि जानुवारि डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जायो नामा नोंथां? बे मागो
औ जायो जानुवारिनि जिबा बे बेफोरबायदि
औ औ औ बेबायदि समाव माने बे मागो दमासिखौल' जोंनि बे बर'फ्रा गासैबो फालिखायो रावबो फालियालासिनो थाखाया बेवहाय माने बे मागो दमासियाव जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौ आजौ आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोननैसो नेमखान्थि दं आरो नङा नोंथां। औ बे नेमखान्थिफोरा माने खायफा खायफा जायगायाव एसे आलादा आलदाबो जायो आरो गामि लायै गामि दाथ' बे आं जोंनि गामियावबा जों उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जा नेमखान्थि बा मागो दमासिखौ माबोरै फालियो आं बेखौनो एसे फंनैसो एसे बुंनोसै आरो जों
औ जागोन दे नोंथां बुं
औ बे मागो दमासिखौ जों जेब्ला उन्दैनिफ्राय बा गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय बिदि मद बादैब्ला बिनि बादैब्ला मागोखौ जोंङो बे मागो दमासिखौ जोंङो सौराय फिथा बायदि फिथा जानाय जायो आरो बे मागो फोरबोआव शोना होमबा नोंथां औ बेवहाय आरो बेलागुर सावनायबो बेलागुर सावनायबो जायो आरो। मागोनि। सिगाङाव मा मास थायोमोनलाय?
पुस मास।
पुस मास पुस पुस मासनि जोबथि खालाराव नामा? बेलागुर सावनाय जायोमोन आरो ना औ जोबथि खालाव संक्रान्ति औ। बेवहाय बेलागुर सावनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंबो उन्दैनिफ्राय बा उन्दैयाव बिदिनो ओ दुब्लि बारिफोराव बा माइ हाखोनदा नाराफोरखौ जिगाबफोर बुथुमनानै। आरो बिदिनो। औवा गोरलैफोरखौ दाननानै बेबायदिनो हाखर जावनानै औवाखौ गोजौआव खाथबनानै जिगाब बा नाराखौ जाबनानै जोङो बे पुस मासनि जोबथि खालारखालि। फुङावनो माने दाउला गिसेरै बा समावनो जों दुगैस्रां लोबस्रांहाय नेमखान्थिफोरखौ जों माने जे नियम खान्थिफोरखौ फालिनानै दुगैनानै गिदिंनानै गिदिंनानैहाय जों अर लगायोमोन आरो बेबायदिनो जों सावनायाव औवाया बेरा होनबा बेबायदियाव बिदिनो रंजानाय मोननाय रंजानाय मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो आरो बे दिन निफ्रायनो। जोंहा बे फिथा जानाय बा सौराइ जानाया। सोलियो आरो फिथाखौबोथ' मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जायो बेबाय दिनो थावनि थावनिखौ जोंनियाव आसि फिथा होनना बुङो बेलेगाव सिथाव होनो नामा नोंथां? थावनिखौ औ लारुबो होनो औ औ जोंनियाव बेखौ आसि फि था होननानै मिथियो आरो जोंनि बे जायगायाव। अब्लाबो जोङो सिथाव लारु होनबाबो बुजियो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो नारेंखलनि बा सिबिंनि सावनाय बे एन्थाब।
औ नोंथां।
जोङो नारेंखल बा सिबिंजोंबो सावनाय जायो आरो गुर मे थाय लगायनानै बा सिनि होनानै औ। ओमफ्राय आरो सौराइ। सौराइखौ। खौबो औ एवो बेबायदिनो आरो मोसौ गलिफोराव गिबियावनो फिथाखौ सावजेननानै बा सौराइखौ सावनानै सोरगिदिं सारनाय बेबायदि नेम दं आरो। बेबायदिनो आरो मोनसे नियम दं बे ओ मागो समावनो खोमसि स मावनो जिगाब बा थै हाग्राफोरजों बि फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव खानाय गय थाइजौ लिथु लिसु बायदिफोराव माने खोमसियावनो बेयावबो दुगैस्रां लोबस्रांहाय माने जिगाबजों बेबायदि खानाय मोन एसे नेम दं आरो जाहाथे माने फैगौ बोसोरावहाय मोजाङै मोजां फिथाइ थायो होननानै बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ जोङो गोदोनि फ्राय नुबोदों बेबायदि होननानै जोंबो मिथिगौ आरो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फिथाफोरखौ माबोरैहाय माबायदिहाय सावो बर'फोरा बिनि बागै एसे सुंद'यैबाबो बुंदो आरो
औ जागोन दे नोंथां दा जों दा मागो दमासियाथ' जोंनि बर'फोरनि गाहाय रंजाथाइ फोरबो नङा बा जोङो आबादारि आबादारिफोरा जेब्ला जों दैज्लां बोथोराव मावनाय मावनानै मोननाय ओ माइ आबादनिफ्राय जोङो फिथा सौराइ जायो आरो बे समाव बे समाव आबादारिफोरनि जिरायनाय सम जायो मा गो दमासि सम बे सुमार आरो बेनिखायनो जोङो फिथा सावराय जानानै माने जोङो गोसोखौ रंजाहोयो। आरो दा जोङो बे मागो दमासियावहाय मा मा फिथा जायो होनबा नों थां बुंलांनाय बायदिनो लाव फिथाफोरखौ जायो आरो खायफा खायफा जायगायाव लावदुम फिथा फिथाखौ माने मोसौआ दुमालु जायो होननानै जानाय जाया। जोंनि जायगाफोराव आं जानाय खौ नुनो मोन्दों। औ दा जोङो लावदुम फिथाफोरखौ ओ बै समावहाय ओ मेसें बोथोर नालाय जोङो दुन्दिया मोनो दुन्दिया फोरबो होनानै माने आरो बानायनाय जायो आरो सिबिंजों लोगोसे दुन्दियाबो होफायो। आरो नालेंखल हखर होफानानै गुरु मेथाइ होनानै माने लावदुम फिथाखौ बानायो खायफा खायबाया गोदोहाय नालखर खथायाव थंख्लिनि थिंख्लियाव हानि थिंख्लियाव दै होनानै ओ नानै अरावहाय ओ ओम बे नारेंखल खथायाव होनानैहाय हिस्रिजों बानायोमोन आरो मोजांहाय ओ आरो बेनि अन गायैबो बे खिथिलि खिथिलि होनो नामा? खिथिलिनि मुख्राजों बा दाखनिजों बो बानायो आरो फिसा फिसाहाय औ बांद्राय गिदिर गिद दिरबा एसे बोरैबाबो नुयो होननानै जास्लाबनोबो हाया होननानै एसे फिसा फिसा बानायो आरो।
औ।
औ आरो बेबायदिनो सिथाव सिथावखौबो जोङो लारुखौ जोङो माइब्राजों बानायो। माइब्रा जोंनो जोङो दाथ माइरं गोसोमजोंबो बानायनाय नुयो आथिखालाव। कालारफोरा औ गुबुन गुबुन जायो आरो गोबां बिद फोरनि कालार होनानै माने गुबुन गुबुन मोजां मोजां कालार होनानै बेबायदिनो लाइनि लाइखौ देग्लिनानै लानानै बिनि बिदैखौ होनानै माने गोथां कालारनि खालामनानै माने फिथाफोरखौ सावनाय खौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ।
ओ नायनोबो समायना नुयो जानोबो बेसे गोथाव जायो बेखौथ मिथिला थेवबो नायाव नुनायाव मो जां नुनायनि थाखाय बेबायदि खालामो आरो आथिखालाव। अ, बेबायदिनो आरो नालेंखर नि लारु बानायो, जोङो सिनि होनानै नालेंखर सुजि फोरजोंबो जोङो लारु बानायो। सिबिंनिबो जोङो गुरु मेथाइजोंहाय लारु बानायनाय नुनो मोनो। औ। औ खायफा खायबाहा एन्थाब फिथाखौबो बेबायदि खाालारजों कालार लागायनाय बायदि गुबुन गाबनि बानायो आरो। ओ जोङो मागो समावहाय जोङो उम दुगैयोना? बे दुगैनायाव मोनसे फोथायो जे दाउखा दाउखा नुयो मोना होननानै जोङो सानो आरो। खोमसि खोमसियावनो जोङो दैमाफोराव थांनानै दुगैहैयोमोन आगोलनि दिनावहाय आरो बेनि उनाव मेजे एबा बेलागुरखौ सायोमोन।
औ।
ओ बे दाउखा नुनो मोननाय समावनो सिखारनानै जोङो दुगैनानै बे अरखौ सायोब्लालायनो जोंहा ओ बेरामफोरा हामो होननानै सानोमोन। जेबो बेराम आजार जाया होननानै बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने बे अरखौ सायोमोन आरो। मेजिखौ। ओ बेनि अनगायैबो जोङो दा ओ फिथा सावनाय समावहाय आगोलावनो जोङो देनानै लाग्रोनांगौ जायो। देनानै लायो जोङो। संक्रान्ति सानावनो देनानै लायो बेनि उनाव जोङो अखानायै से मागोनि से खालार खालि जोङो सावनानै जायो आरो बै मेजि सावनाय बेलागुर बे सिङावहायबो जोङो खायफा खायफाहा हर थायो। ओ लावखार ओंखा खाम जायो ना? मैगं थाइगं लांनानै बेदर बायनानै नै बेवहायनो संनानै रंजा बाजायै माने बे सानखौ जोङो हगार हरो आरो।
रंजा खुसियै।
औ रंजा खुसियै। खायफाया मोसासि गोन बे बायदिनो रंजासिगोन जौफोरबो लोंसि गोन जोंहाथ' जौआ गुबै नालाय। मागो दमासिफ्रावबो जोङो जौ लोंनानै माने गोसोखौ रंजा होयो आरो। दा बेबायदियैनो सावनायनि सिगाङावहाय जोङो ओं गोथैसोनो बाउनो थाखाय जोङो गोथैनो जेबो सिबिं नालेंखर बायदिसिना होआलाखिनो जोङो ओरैनो गोजायैनो बानायो आरो। अन गुन्दै गोजायैनो जोङो एन्थाब फिथाफोर बानायनानै जोङो बै मोदायनोदाव बावनो थाखाय बा थैनानै थांनाय सुबुंफोरखौ जोङो - गोसोखांनानै बेनो बिनि मुङाव बावनो जोङो आलादा खालामनानै दोनखायो आरो। बिनि उनावसो जोङो जानायखौ बानायो। आरो औ बेबायदिनो जोङो मागो समावहाय सोरहाबा सोरहाबा आलासिफोरबो जायो आलासिफोर फैयो आरो जोंबो मालाबा मालाबा बा आलासिफोर जाहैनो था थाङो बे समावहाय औ खाथिनि न' खाथिनि न' सेरनि जाथि खुरमा जयै लोगो नांनानै जोङो ओंखामफोरबो जालायलायो जयैनो। ओ बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्राबो बेरायनो होयो। ओ आगोलनि समावहायथ' गामि गामि ओ गथ'फोरा फिथा बिनाय नेम दङमोन। आथिखालावसो बेफोर गैला। औ
आथिखालाव बेबायदि आथिखालाव बेबायदि फिथा मागिनायफोरा नुनो मोनलासै आरो खमसै। गोदोनि समाव गोदोनि समाव सोलियोमोन
औ गोदोनि समावहाय सोलियोमोन आथिखालनि समाव बेफोर गैला आरो गोमालांनो हमबाय। दा बेबायदिनो जोङो मागो समखौहाय गाजा गोमजायै जोङो खुङो आरो। जों बर'फोराल' नङा गुबुन हारिफ्राबो मागो फोरबोखौ गोबां गाजा गोमजायैनो खुङो। बेखौ जोङो जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै सानोना?
सानो औ थारैनो।
औ।
दे होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ जागोन दे बेयावनो दोनथनोसै।